अ खोनादों दे।
बिदि। ब्ला दोङो जोङो बर' सल'मानि सायाव सावरायनोसै।
अ जागोन दे नोंथां औ। जेनेबा सल'मा होनोबाथ' जोंहा नोंथां जोंनि माखासे जाथायफोरखौ लिरनाय महराव होनाय औ बेफोरखौनो बुंनाय जायो ना औ ओरैनोथ' बर'नि गिबि सल'मा होनबा जोङो जुजायनायावर सल'माखौनो मोननो हायो ना सित्तरन्ज। बिथांनि ओ नोंथाङा बे सल'माखौ। फरायफेरबाय नामा नोंथां?
औ फरायफेरबायमोन। खेबनै खेबथामसो फरायनाय जाबाय।
ओरैनो बेखौ फरायनानै माबायदि औ। माबायदि मोनदों नोंथाङा बे सल'माखौ जेनेबा
ओ ओ बे सल'माखौ फरायनानै ओ माखासे गामियारि ओनसोलनि थासारि माबायदि बिसोरो गामियाव थानानै रायजो जायो दैमाजिं दैमाजिं फोराव थानानै। बिसोर माबायदि जिउ खुङो। बेनि बागै मिथिनो हादों। आरो जोङो। समाजाव माबायदि गोरोबनानै गोरोबनानै थायो औ।
मोजां मोनलायनायखौ लानानै। देरनानै ओरैनो माखासे समाजनिबो सावगारि हाबा। नायखौ गोबां नुनो मोननाय दं नङा होनोमबा
औ औ बिनि गाहाय गाहाय टिमा गाहाय आयदाया मोजां मोननायब्लाबो मोजां मोननाय रमान्टिकखौ लानानै लिरनाय जादोंब्लाबो बेयाव माखासे समाजनि थासारिफोरखौ बेरखांहोदों आरो।
औ औ होनबा गोदो। जोंनि माबायदि बर' समाजाव माबायदि बेफोरो दं आरोना।
औ औ जेरै जोङो दैमा फोराव माबायदि उन्दै समाव गेलेहैयोमोन। रंजायोमोन बेफोर खोथाफोरखौ बेयाव बेरखांनाय नुनो मोनदों। ओरैनो नोंथाङा ओ। मा मा सल' सल'मा फराय फरायखांखो दासिमाव।
आङो सल'माखौथ' फरायनाया फरायबायमोन माने गोबाव जाबाय एसे सिगाङावनो फरायनाय जादोंमोन ओमफ्राय दायो। जेनेबा फरायखांनाय होनोबा बिखाया गावो खुखाया गेवा बेखौ। फरायखांबाय आरो। माबाबो उम। लाय गिदिरखौ फरायखांबाय।
खिथेर अ बेयो चित्तरन्जन मोसाहारि बिदि। थाङोमोन नामा?
औ औ औ आरो ओरैजाय दायनि जं बे मैगुर खारलुं बेफोरखौ फरायखां खांबाय आरो।
औ दा बेफोर सल'माफोराव मा मा। थासारि बेरखांनो नुनो मोनदों। जोंनि बर' समाजनि अनगायै गुबुन समाजनिब्लाबो जाय जिया। बेखौ एसे बुंनानै होदो नोंथा
माने ओरैनोथ' आं जिखिनि सल'मा बेफोरखौ फरायदों बांसिनाव बर' समाजनि सावगारिखौ लानानै लिरनाय मोनदों आरो बेबायदि गुबुन समाजनिखौ माने ओरैनो दायनियावबोथ' बांसिन बे हारिनि खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ लानानै लिरनायखौनो बांसिन मोनगोन। गुबुननि बिदि मोननाय जायाखै आरो
उम
माखासे सल'माफोरबो दं जेराव जेनेबा गासिबोखौबो लानानै लिरनाय बेफोरखौ आङो माने फरायनाय जायाखै आरो
औ दा जोङो ओ गोबां सल'मा जाबाय दासिमाव जोंनि बर' थुनलाइयाव ओम
चितरन्जन मुसाहारि बिथाङानो दासिमाव बांसिन सल'मा लिरनानै गालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंना जेनेबा बे बिजाबफोरनि गेजेर जों
दा जोङो बिथांनि अनगायैबो जोङो धरनिधर'वारि बिथां लिरनाय मैहुर सल'मा सल'मा दङ बेखौबो जोङो फरायबाय गोबां मानसियानो फरायबाय जानांगौ बेखौ बे सल'माया एसे मुंदां खाबो
औ नोंथाङा फरायखांबाय नामा
औ फराय खांबायमोन।
ओरैनो जेनेबा मानि सायाव लिरनाय बायदि मोन
औ बे सल'माखौ ओ मोनसे ओनसोलखौ लानानै लिरनाय जादों ओनसोलखौ बिथा खालामनानै लिरदों ओ मानास हाग्रामा सेरनि सुबुंफ्रा माबायदि बर' सुबुंफ्रा माबायदि रायजो जायो
औ
नानै बा ओ हाजो सेर बे बायदि दैमा सेराव थानानै मा बायदि रायजो जायो बेखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो मा बायदि खैफोद आफोदजों ओ जुजि नां दों बेखौ लिरदों आरो बेयाव बे फोरफोरखौ दिन्थिनो थाखाय ओ बेयाव आखु आखु सोरजिनानै होदों ओ फावखुंगुर फावखुंग्रि दा बिसोरनि गेजेरजों आ बे सासे केरेक्टार ओ गाहाय आखु कहेल मा नाममोन? ग'लख गल'मोन नामा? अ गल'नि गेजेरजों ओ ओ माखासे जायगाखौ रैखाथि होनाय रैखाथि होनो ओंखारनाय सुब
औ नोंथाङा बे सल'माखौ फरायनाया जेनेबा सिगांनो फरायनाय ना एसे ज
औ गोबाव जाबाय एसे बेनिखायनो एसे बाव बाय सल'मानि बागै थेवब्लाबो बेयो हाग्रामा औ हाग्रामा ओनस सोलाव माबायदि रायजो जायो बर'फोर बर'फ्रा बेखौनो लिरदों आरो बे
माने जेनेबा फरायबाय थानाय जायाबा जेनेबा फरायखांबाबो जोङो ओरैनो सा साज्रां माब मा मा बाफ मा नुजादों बेब ल' गोसोआव थानानै माने के आखुथायफोरनिबो नामखौ गोसोआव थानाय जाया आरोना बेनो
औ बावलाङो माबायदि हाग्रामा सो हाग्रा गेजेराव मो गान्दा बिलो होनोमोन ना मानासनि गेजेराव दंमोन गान्दा बिलोयाव ना गुरहैनाय बेवहाय औ
हाग्राफोरनि अनगायै गासिबो मोगथांनिनो जानांगौ ना
औ औ बे ओनसोल खौ लानानै लिरदों नालाय बे ओनसोलनि जायगानि मुंफोरखौ मख'नाय जादों बे सल'मायाव औ दा बे बिलोफ्राव लांनानै ना हमनाय आरो बेवहाय ओ माखासे सिख खारि सिखारि थायोना जोंहा सिखारिफ्रा बे हाग्रानिफ्राय उम दाउ अमा मैखौ खावनानै ओ बुथारनानै जानाय ओ फालांगि खालामनाय बेफोरखौ बेवहाय दिन्थिदो माखासे हाग्रामाखौ सिलिंखार खालामदों सोबा सो बा दंफां खावहैदों ओ बेफोर बेहाय सल'मायाव दिन्थिनाय जादों आरो
अ माने माबायदि बर'फ्रा रायजो हाग्रा सेर सेेर थानानै रायजो
औ औ औ जेरै मोसाआ मोसाफोरा गामि खाथियाव फैनानै गाग्लोबफैनाय औ मानसिफोर अरनाय बेयाव रैखाथि औ रैखाथि होनाय बेबायदिनो
अ जा जानांगौ जेनेबा ओरैनो बे जायगाखौ लानानै लिरनाय हिसाबै मोनसे समाव बेफोर जाथायफ्रा जानानैबो थांदोंबो जानो हागौ ।
औ औ जानानै थांदों जानांगौ बेनिखायनो लिरगिरिया बेखौ खौ लिरदों । नङाब्लाथ' आरो माखासे आ लिरगिरिया मिजिङारि बेबायदि मिजिङारि साननायजोंसो लिरो। थेवब्लाबो गोरोबहयो औ गोलोबहो
जेनेबा जेनेबा दासिमबोथ' गोदो गोदायनि बेनिफ्रायनो बर' समाजाव माबायदि माबायदि सोलिबाय थायो माबायदि रायजो जायो बेफोरो सोलिबायानो थाखाय नालाय एसे एनै जौगादोंबाबो बेफोरखौ एखेयानो माइ गायनाय बेफोरबायदि औ हाजो सेर सेर थानाय दासिमबोथ' सोलियो जोंहा
औ दा बे सल'माया बेनो मैदेर मोसा लख्राजों माबायदि जुजिनानै जोङो बर' हारिया हाग्रा सेराव थानानै रायजो जायो ।बेनो ओंखारदों आरो । औ बेनि अनगायै जोंहा दंबावो मोनसे सल'मा ओ बिथां कातिन्द्र स्वर्गियारि लिरनाय खोमसिनिफ्राय सोरांथिं दा बेवहायबो औ फरायखांदोंमोन।
औ हागोन ओ बे सल'मानि गेजेरजों मोनसे ओनसोल ओनसोलनि दाङा बाजिखौ लानानै लिरनाय जादों । बे ओनसोला बरपेटा ओनसोलमोन। जानांगौ । एसे बावबाय बरपेटा जिल्लानि आ माखासे दाङा बाजि सावगारिखौ लानानै । रमान्टिक थासारि सोरजिनानै बेवहाय लिरदों । ओहो सान खोमसिनिफ्राय सोरांथिं ।
अ अ सान खोमसिननो सान माने बे मा माखौ लानानै नामखौ दोननाय जादों बायदि मोनदों नोंथाङा?
आ बे सल'मायाव आ मोनसे खोमसि थासारियाव थानानै जोबनायथिं सोरांथिं थांदों आरो । मोनसे दाङा बाजिखौ फोजोबजोबनानै मोनसे ओ मोजां आ औ मोजां सोरां लामाथिं थांनायनि थाखाय देरहा औ बेनि थाखाय बेखौ माने ओ हिर' हिरइन फावखुंगुर फावखुंग्रिसो होनगोन नामा बेखौ । बेवहाय औ । गाहाय आखु जाय ओ हिनजाव गाहाय आखु हौवा गाहाय आखु बियो ओ बिसरो माने जोबनायथिंनो मोनलाय लायदों आरो बेखौ बेनि थाखाय बे औ जाफुंसारहोदों ओमफ्राय बेवहाय आरो ओम मोनसे खोमसि थासारि गुलाय गुजाय दावराव दावसि थासारिनिफ्राय मोनसे ओ गोजोन थास सिम मोनहैदों बेनि थाखाय बेखौ खोमसिनिफ्राय सोरांथिं दोनदों आरो
बे माखासे रमान्टिकआथ' थाखाबाय जेनेबा हिर माबा फावखुंगुर फावगुरि मोनलायहैनाय बेखौ खोन्थाबाय नालाय नों थाङा ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा माबायदि जेनेबा माबाफोर दं समाजारि सावगारिफोर बेर देरदों नामा नोथां?
औ समाजारि सावगारि बेरखांदों जोंथ' गोबां हारि हारिनि गेजेराव जोङो रायजो जायो जोंनि दाब दाब जायगाफोराव खाथि खालायावथ' जोङो बर' ओनसोल बर' जायगाल' थाया बर' मानसिल' थाया गुबुन गुबुन हारिनि मानसि थायो दा बेफोरजों एसे दाङा बाजि जानाय औ औ बे दा बेफोरनि ओ बेफोरनि आखु फोरखौबो बेरखांहोदों बेवहाय गुबुन हारिनिबो बेरखांहोदों आरो जोंनि हारिनि बर' हारिनि ओ बो बेरखां होदों
दोंना गालाय गुजाय जेनबा एनि एनि बेनि गेजेरजों मोखां बेरखांदों
अ बेयो एसे खौसेथि नङा बेयो एना एनियानो जागोन । दा गासैबो ओ हारिनि गेजेरावनो सोरबा मोजां मोननाय मोजां मोनि बेबायदि हारिजों हारि मोजां मोननाय मोजां मोनि थायोना दा बेबायदि ओ बेबायदि मोजां मोननाय मोजां मोनि थायोब्ला दा जोंखौ गुबुन हारिया सोरबा मोजां मोनो जों गुबुनखौ मोजां मोनो बेबायदि थासारिया बेरखांदों आरो बेहाय।
उम उम मोजाङानो नोंथां माने उम सल'माफोरनि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां माखासे गियानखौ आरजिना लानो हायोना बेनि थाखाय मोजां जेरै मेरै फरायनाया नोंथाङा ओरैनो जेनेबा फ्रि टाइम मोनबा बेफोरबायदि फरायनानै थायो नामा नों थाङा।
औ बेबायदिनो आं फरायनानैथ' बांद्राय मोजां मोनाब्लाबो गोसो जायोब्ला गांफा गांनै बिजाब फरायनानै मोजां मोनो आरो । बांद्राय फरायनोबो मोजां मोना रावबोथ' बेबायदि गोलाव गोलाव सल'मा फरायबाय थानो मोज जां मोना जानांगौ समनिबो आंखाल जोंहा औ ।
खनसे फरायगासेयावनो जोबा नालाय सलमाया।
औ औ दा आं मोनसे सलमा फरायबावदोंमोन गोसोजों गोसो बे थिरेन बर बिथां आ लिरनाय ओ बे सल'नि गेजेरजों मोनसे जायगा जायगानि थासा सारि बेरखांदों आरो मोजां मोनलायनाय माबायदि मोजां मोनलायो मोजां मोनलायनानै माबाय दि ओ जोङो रोंगौथि मोनो आरो जाफुंनाय जाफुङो बे सावगारिया बेरखाङो आरो आं गोसोजों गोसोआव
सानलायलायबाय थानाय ना मो
औ गोसोजों गोसो सानबाय थायो ओ गोसोजों गोसो सानो नाथाय माखौबा माखौबा रावफोरखौ बुंनानै लाया बे
जेनेबा बे मोजां मोनलायनायखौ गाव सासेया सासेनो बुंना लानो हाखोना हा या बे सलमानि गेजेराव
अ बुंनो हायो बुंनो हानायालाय थेवब्लाबो एसे गिलुं गिलुं माबा जासै जासै बेबायदि ओ बेबायदि बुंदों आरो
खांदों आरो ना बे
औ रमान्टिक सानस्रि औ रमान्टिक सानस्रिजों लोगोसेनो बेयाव उदालगुरिनि ओ उदालगुरिनि मोनसे ओ धनसिरि दैमानि धनसिरि दैमाखौ लानानै बे सलखौ लिरदों आरो एसे
अ अ बे अ अ मो जाङानो नोंथां दे बिदिब्ला माब्लाबा रायज्लायफिनसिगोन नोंथां
औ दे